हेलौ
औ
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
ओ ओरैनो दङ
एक मिट नोंथांनो रादाब बिलाइनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन।
औ हागोन।
दे बिदिब्ला जों दानिया रादाब बिलाइनि सोमोन्दै एसे सावरायनो।
औ
आं आं आंनिफ्राय जागायजेननि रादाब -रादाब बिलाइया जादों मोनसे लेखा बिलाइ जों बयबो मिथिखायो जायखौ फरायब्ला दाब दाब जायगानि खौरांखौ मिथिनो मोनो। बेखौनो रादाब बिलाइ होननानै बुङो। रादाब बिलाइनि जोनोमा गिबियावहाय चीन हादराव जादोंमोन होनना जों मिथिनो मोनो दानि मुगायाव बुहुमनि बयनि बयनिबो हादर आरो रायजो रावफोरावनो जों रादाब बिलाइखौ नुनो मोनो।
औ
रादाब बिलाइया बायदि रोखोमनि दङ। बेफोरनि मादाव सानसेयारि सानथामारि सानस्नि नियारि सानस्निनियारि गोबां रोखोमनि
औ
ओ रादाब बिलाइखौ सामलायनो थाखाय माखासे मावथि फालो एबा मावथि फारियाफोर थायो बे फोरनि मादाव बेफोरनि मादाव सुजु आफाद जेरै गाहाय सुजुगिरि बेजों लोगोसेनो सासे लेङाइ सुजुगिरिबो थायो। बेनि अनगायैबो सोद्रोमा फोर दंबावो रादाबखौहाय रादाब सेबखांखुलिसिम बिसोरो दैथायहरो। जेरैहाय रिपर्टार करेसपनडेन्ट आरो गोबां
औ
रादाब बिलाइयाव सेबखांनाय खौरांफोरखौ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बुथुमनाय जायो बुथुमना मोननाय रादाब फोरखौ रादाब लाखिग्रा आरो रादाब फुलिफोराव हरनाय जायो। मुलुगनि देरसिन गोबां मुलुगनि देरसिन रादाब फोसावग्राखौ खौरां खुलिया जादों रयटार बियो लण्डनाव दोङो बेखौ जों मिथिनो हायो। ओ जोंनि भारत हादराव फ्रेस ट्रास्ट अफ इण्डिया मुंनि गोदान रादाब खुलियानो देरसिन। बिनि अनगायैबो गावबागाव गोबां बिलाइहा गागि गागि नङै रादाब बुथुमग्रा आरो गोबां गोदान खौरांगिरिफोर थायो जाय सोलोंनानै लायो आरो गागि खौरांगिरिसिम सोलायनो हायो रादाबफोरखौ खौरां फुलियाव टेलिप्रिन्टार पेक्स टेलिफन आरो डागजों रोखा रोखा लिरना गावबा गावनि खौरां बिलाइनि मावखुलियावहाय दैथायहरनाय जायो। आथिखालथ' गोबां टेक्न'लजिनि दावगानाय जाबाय बेबायदिनो रादाबखौहाय गोबां राहाजों दैथायहरनो हायो।
औ
जों रादाब बिलाइनि जारिमिनखौ नायनो थाङोबा भारतनि गिबिसिन रादाबिलाइया जादों बेंगल गेजेर जायखौ जेम्स आगास्टा हिकिआहाय जिस्निजौ दाइनजि मायथाइनि नैजिगु जानुवारियावहाय कलकातानिफ्राय फोसावदोंमोन। बिनि उनाव जों आसामनिफ्राय नायोब्ला आसामनि गिबिसिन रादाब बिलाइया जादों अरुनदय जायखौहाय जिदाइनजौ ब्रैजिद' मायथाइनि आगष्ट' दानाव फोसावनाय जादोंमोन बेबायदिनो आसामनि गिबिसिन सानसेयारि रादाबिलाइया जादों दैनिक बाथ'रि जायखौ जिगुजौ थामजिबा मायथायाइयावहाय फोसावनाय जादोंमोन।
औ।
बेनि अनगायैबो आसामाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय रादाब बिलाइफोरा रादाब बिलाइफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदों बेफोरनि मादाव ओ असमिया प्रति दिन, नियमिया बारथा, दैनिक जोनोम भुमि, आमार असम, बिनि अनगायैबो माखासे इंराजि रादाब बिलाइफोराबो आसामनिफ्राय ओंखारो जेरैहाय दा आसाम ट्रिबुन बायदि बायदि दानिया जों बर'फोरनि रादाब बिलाइनि सोमोन्दै सावरायनि
औ।
ओ बर'फोरनि गेजेराव ओंखारनाय गिबिसिन रादाब बिलाइया जादोंमोन बनजार। बेखौ मुंख्लं बिहराम बर'आहाय सुजुदोंमोन। जाय उदालगुरिनिफ्राय ओंखारदोंमोन मा नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा आथिखाल बर'फोरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय माखासे रादाब बिलाइफोरनि सोमोन्दै?
औ। ओ दा नोंथाङा जेखिनि रादाब बिलाइनि बागै बुंलांबाय बे गासिबो सैथो दा नोंथां बुंनाय बायदिनो रादाब बिलाइआ जाहैबाय गांसे लेखा बिलाइ बेनि गेजेर गेजेरजों जों सानफ्रोमबोनि जिउआव जालांनाय बायदिसिना गुबुन गुबुन बिथिं नि खौरांफोरखौ बेयाव फोरमायनायखौ नुनो मोनो।
औ।
दा ओ खौरां रादाब बिलाइखौ जों खौरां बिलाइ होननानैबो मिथिनो मोनो बे खौरां बिलाइयाव गुबुन गुबुन खौरांखौ साफायनाय महराव फरायनो मोनो। बेनिफ्राय खौरां बिलाइयाव गोबां बिलाइफोरजों जथायनाय गांसे बिजाब जेराव गांसेयावनो गोबांथार खौरांफोरखौ फरायनो खाबु मोनो ‌ खौरां बिलाइखौ दिहुननायाव गुबुन गुबुन मावसुमाफोर नांगौ जायो बेफोरनि खौरांगिरि एबा रिपर्ट दा जों लोगोसे सावगार सावगारि सेबखांगिरिफोरा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय रादाब बुथुमनानै मावख'आव हरो बेफोर रादाबफोरखौ नायबिजिरनानै गुबुन गुबुन सुजुगिरिफोरा सायख'यो आरो रादाब सुजुयो दा बे सुजुनायखौ फिन गाहाय सुजुगिरिया नायफामनानै होयो। बिनि उनाव सेबखांगिरिया सेबखाङो आरो जोंनि गेजेराव सफैयो। खौ- खौरां बिलाइ एबा रादाब बिलाइआ गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन महरनि जायो जेरै सरासनस्रा खौरां बिलाइ एबा रादाब बिलाइ रांखान्थिनि खौरां बिलाइ एबा रादाब बिलाइ सावथुननि खौरां बिलाइ एबा रादाब बिलाइ गेलेमुनि खौरां बिलाइ एबा रादाब बिलाइ फालांगिनि खौरां बिलाइ एबा रादाब बिलाइ इदि गुबुन गुबुन बायदि बायदि रोखोमनि
बिनिनो सरासनस्रा खौरां बिलाइनि गुबुन गुबुन बिलाइफोराव ओ गुबुन गुबुन आयदानि खौरां थायो जेरै ओ सिगांनि बिलायाव गासैबो आयदानि गाहाय गाहाय खौरांफोरा साफाय जायो बिनि उनाव ओ बिलाइ लानानै गुबुन गुबुन आयदानि खौरां थायो जेरै थुनलाइयारि आयदा गेलेमुनि आयदा फोसावनाय आयदा सावथुननि आयदा फालांगि एबा रांखान्थि आयदा दा बायदि बायदि हो दा खौरां बिलाइखौ दिहुनन्नाया राव आरो अनसायजानायखौ नायना गुबुन गुबुन बाहागोनि जायो जेरै ओनसोलारि खौरां बिलाइ हादरसायारि खौरां बिलाइ हादरारि खौरां बिलाइ मुलुगनाङारि खौरां बिलाइ ओ बिनि अनगायैबो खौरां बिलाइखौ दिहुननाय समखौ नायनानै गुबुन गुबुन बाहागोआव रानो जेरै सानसेयारि सानथामारि सप्तासेयारि
नंगौ
ओ सानारि दानसेयारि दानथामारि बायदि बायदि ओ खौरां बिलाइया मोनसे समाजनि दावगानायखौ लाबोयो बेयाव गुबुन गुबुन खौरांजों लोगोसे से मोजां गियाननि बाथ्राफोर मिथिफायो जेरै गेदेर उन्दै लिरगिरिफोरा गाव गावनि लिरबिदांखौ फोसावनो खाबु मोनो गुबुन गुबुन बिथिंनि रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा गावसोरखौ दिन्थिनो खाबु मोनो लोगोसे खौरां बिलाइजों गोबां सुबुङानो थांनानै थानायनिबो राहा मोनो। जोंनि भारत हादराव ओ जिस्नि जौ दाइनजि मायथाइाव इंराजफोरा गिबियै ओ बेंगल गेजेरनि खौरां बिलाइ सेबखांजेननायनिफ्राय खौरां बिलाइनि दाहारा खारबोदों होनना मिथिनो मोनो ओ बिनिनो आसामाव अरुनदय खौरां बिलाइ आरो बर' रावाव बनजार मुंनि खौरां बिलाइफोरा सुजु जाबोदों बिनि उननिफ्रायनो दा ओ खौरां बिलाइ आथिखालाव गोबां जौगाबोबाय बुंजायो बिनि गेजेराव नाथाय आथि खालाव गोख्रोङै जाखांबोनाय इन्टारनेट बायथिया खौरां बिलाइनि गोसारनाय आरो जौगानायखौ गादबनो हमबाय
जायनि थाखाय जों रादाब बिलाइखौ बारा
फरायलिया। अदेबानि ओ खौरां बिलाइनि बिहोमाया मोनसे राव थुनलाइ आरो समाजनि थाखाय एंगारजा थावै बेखायनो खौरां बिलाइखौ अनसायनांगौवआ जों बयनिबो बिबान दा
नंगौ
दा बर'वाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय माखासे गोबां रादाब बिलाइफोर दंदि जेरै जेरै बड'सा हायेननि रादाब सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं बायदि बायदि।
औ औ
दा आथिखालाव बेफोर रादाब बिलाइखौ जों बारा फरायलिया मानोना जों आथिखालाव इन्टारनेटनि बागैनो जों बबेबा जायगानि गेलेनाय हारिमुवारि बायदिखौ जों खोनानो मोनो दा नों थां बुंलांनाय बायदिनो दा खौरां बिलाइ खौरां बिलाइयाव मोजां मोजांल' रादाब थायो बे नङा
खौरां बिलाइया न' खाय रादाब फोसावना दसेनो मानसिफोरनि गोसोखौ खेंख्रा लामाजों लांनोबो हागौ। ओ नंखाय रादाब फोसावना राय जोङाव गोजोन गैयै लाबोनोबो हागौ बेनिखायनो रायजो सरखार आरो फरायगिरिफोरा दिदोमै खौरां बिलाइनि रादाबखौ साननो नायनांगौ। दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होबावनो हागोन नामा? जे रादाब बिलाइनि गेजेरजों जोंहा मा मुलाम्फा जायो।
औ दानिया आं रादाब बिलाइनि मुलाम्फानि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों।
औ
रादाब बिलाइनि गेजेरजों मानसिया रादाब आरो गियानखौ मोननो हायो। दाब दाब जायगानि गोनां खौरां मिथिनो हायो आरो माखासे गियानफोर मोन मोननो हायो। जायगाफोरनि सोमोन्दै मिथिनो हायो बेबायदिनो सर कारा मा मावदों? मा मावनो आखायाव लादों? बेखौ जों रादाब बिलाइनि गेजेरजों मिथिनो हायो। बबे हादराव सोर मा दिरुनदों? सोर गेलेनायाव देरहादों। मा मा मावदों? बेफोर रादाब रादाबजों रादाब बिलाइयाहाय फरायगिरिफोरनि गोसोखौ बोनो हायो आरो लोगोसेनो जों गाव सोरजिनाय थुनलाइ जेरै खन्थाइ रायथाइ बेफोरखौबो रादाब बिलाइनि गेजेरजों फोसावनो हायो आरो गुबुना लिरनायखौबो फरायनो हायो। बेबायदिनो रादाब बिलाइया मानसि नि मेगनखौ गुनो खालामो होननानै बुंनो हायो। ओ मानसि नि साननाय हनाया गुवार आरो गोथौ थायो जायो रादाब बिलाइनि गेजेरजों रादाब बिलाइया सोलोंनायनि मोनसे गोनां बिजों बियो मानसिनि सोद्रोमसि नि मोनसे सिन बेयो थुनलाइनिबो मोनसे गोनां बाहागो जायनि गेजेरजों जों थुनलाइबो थुनलाइ सोरजिनायावबो गोनां बिफाव लानो हायो।
औ
ओ बिदिब्ला जों जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
दे